हेलौ नोंथां खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं हरदोंमोन नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ औ फ्रि दङ ओ।
औ ओ आयदाया जाबाय ओ जोंनि ओ रायथाइ खन्थाइफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान्दोंमोन एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ रायथाय खन्थाइ होननानै बुङोब्लाथ' ओ बर' रावनि खन्थाइफ्रा गोबां खन्थाइगिरिफ्रा गोबां खन्थाइ लिरलांदों। दा बिनि गेजेराव खन्थाइफोरखौ गोबां बाहागोआव राननायखौबो जों नुनो मोनो आरो जेरै रमान्टिक खन्थाइ मिथिंगायारि खन्थाइ ओ बेनिफ्राय सनेत खन्थाइ आरो बेबायदिनो हारियारि खन्थाइ बेबायदिनो बायदि बायदि खन्थाइ जोङो थाखोआव राननानै ओ राननायखौ जों नुनो मोनो आरो खन्थाइगिरिफ्रा बेबायदिनो बायदि बायदि गावनि गोसो बायदि माखासे खन्थाइ बेफोरखौ लिरनाय जायो आरो रायथाइ होनना बुंङोब अब्ला रायथाइ जाहैबाय माने खन्थाइ बायदियानो खिन्थु खन्थाइनिफ्राय गोलाव गोलाव जायो आरो। जायखौनोखि माहासे ओ नंगुबै थासारिनि सायाव जेनाखि लिरनाय बैफोर हमनानै ला हारिमुनि सायाव लिरनाय बा बायदि बायदि आखल आखुनि सायाव लिरनाय बा थास सारिनि सायाव लिरनाय बैफोरखौनो जोंङो रायथ थाइ होननानै बुंनाय जायो आरो बे रायथाइयाव माखासे बांसिनै ओ सैथो बाथ्राफोरखौनो बांसिन लिरनानै बेरखांहोनायखौ जों नुनो मोनो। मोनो आरो बेबायदिनो सुं'द' सल' सुंद' सल'नो जायखौ माने माखासे नंगुबै बा नंङि बाथ्राफोरखौबो लानानै बे सुंद' सल'खौ लिरनाय नुनो मोनो आरो बे सुंद' सोलोलोखौ माने बानायनानै जोंङो लिरनायखौ नुनो मोन आरो। जेरै हमना ला बायदि मोनसे जाथायनि सायाव बै जाथायखौनो मोनसे गोदानै मुं होनानै बा बेबायदि नो एसे माने लादेरनानै बैनिफ्राय एसे लादेरनानै बैनिफ्राय एसे लादेरनानै माखासे लिरगिरिफोरखौ लिरनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदि ओ सुंद' सल' लिरगिरिफ्रा गोबां बेबायदिनो लिरलांदों माखासे ओ सुंद' सल'खौ आरो बांसिन
दानि आथिखालाव बांसिन मोजां ओ खन्थाइ आरो सुंद' सल'खौ माखासे जों नि मेगाजिनफ्राव जोंङो नुनाय मोनो। जेनाखि खुगा लासिफ्राव जोंङो बेखौ लिरनानै जेनाखि साफायना दिहुननायाव जों बांसिन फरायनो मोननाय जायो आरो दा नोंथाङा ओ खन्थाइनि सायाव माबाफोर मोनथियो नामा रायथाइनि सायाव
औ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जेरैबायदि नोंथाङा दायो फोरमायलांबाय जेरैहाय खन्थाइ खन्थाइयाव जोंङो गावनि साननायफोरखौ लिरो नंङा होनबा गावनि साननाय बा मबेबा मोन मोनसे जेरैहाय मबेबा मोनसे ओ जेरैहाय बिबार खौ लानानै बा मिथिंगाखौ लानानै बेबायदि जोंङो खन्थाइखौ सोरजिनायखौ जोंङो नुनो मोनो। मोननो नंङा होनबा आरो ओ जेरैहाय जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो खन्थाइया जोबोद माने ओ गोबां खन्थाइगिरिफोरा जोबोद बाख्नायजाथाव खन्थाइफोरखौ लिरलांदों। नङा होनबा जेरैहाय जोंनि ओ गेजेराव मनरन्जन लाहारि बिथांमोनाबो गोबां खन्थाइ फोरखौ सोरजिलांनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होनबा जेरैहाय माब्ला माब्लाबा खन्थाइ बे माब्लाबा खन्थाइखौ बिथां मनरन्जन लाहारियानो लिरलांदोंमोन बेयावहाय जेनेबा ओ जिगुजौ स्निजिस्नि मायथाइयाव बेबायदिनो आरो बिथांङा गोबां खन खन्थाइफोरखौ लिरलांदों जेरैहाय खन्थाइ बिजाबफोरखौबो सोरजिलांनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो
औ
बेबायदिनो गोबां आरो खन्थाइफोर दं जेरैहाय हांमा हांसा बारहुंखा बेबायदि खारलु हायनामुलि बेबादि मनरन्जन जन लाहारि बिथांङा लिरलांनायखौ नुनो मोनदों जोङो बेबायदिनो आरो बिथां बिद्दासागर नार्जारि बिथाङाबो जोंनि ओ बर' ओ थुनलाइनि सासे जोबोद बाखनायजाथाव रमान्टिक खन्थाइगिरि नङा होनबा बिथांखौ बिथाङा माने रमान्टिक खन्थाइगिरि होननानै बिथांखौ बिथां बिथाङा मे बाख्नाय जाथाव आरो बिथाङाबो गोबां रोखोमनि खन्थाइफोरखौ लिरलांनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय आं बावनो हाया बियो जिगुजौ द'जिस्नि मायथायाइाव ओंखारदोंमोन बेबायदिनो ओ जोंनि ओ इसान मुसाहारि बिथाङाबो रमान्टिक खन्थाइगिरि नङा होनबा
औ इसान चन्द्र मोसाहारिथ' सासे ओ लाइमोन खन्थाइगिरि मोन आरो बिथाङा बांसिन रमान्टिक खन्थाइखौ लिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिथांनि खन्थाइफोरा माखासे बिजाब फ्रावबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जों फरायनो मोनबोदों आरो जेनेखि आरो मनरन्जन ला हारियाबो सासे ओ रमान्टिक खन्थाइगिरिखौनो बुंनांगोन आरो बिथाङा बांसिन बेबो रमान्टिक खन्थाइखौ लिरदोंमोन आरो बिथाङा गोरलै रावै माखासे ओ मान मानसिफ्रा बुजिनो हानाय बायदि बिथाङा गोरलै रावै माखासे रमान्टिक खन्थाइ आरो बेबायदिनो गोरलै रावजों ओ लिरनाय बांसिन ओ बिथांनि खन्थाइफोरखौ जों फरायनो मोननाय जायो आरो आरो बेबायदिनो इसान चन्द्र मोसाहारियाबो खोब खम बैसोनि जुनाखि बिथाङा त्रिस बोसोरखौनो जायाखैमोन बिनि ओ सिगांनो बिथाङा जेनाखि जिउ गोमालांदों नैजिब्रै बैसोआवनो थेवब्लाबो बिथाङा माखासे गोबां बे खम समनि बे लाइमोन बैसोआवनो गोबां बिथाङा खन्थाइ लिरलांदों जेरै जों मोदै खन्थाइ मोदै खन्थाइखौ जोङो बिथांनि खोब मोनसे मोजां खन्थाइ होननानै जों बयबो मिन्थिगौ आरो बेबायदिनो बायदि बायदि बिथाङा ओ खन्थाइफोर लिरलांदों आरो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो खन्थाइगिरिफोर होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि ओ आगोलनि गिबि मथ माने बयनिफ्रायबो सिगां जाजेननाय जेनाखि मन्त्रि रुनाथ ब्रह्म ओ सारमोनाबो माखासे गोबां बेबायदिनो खन्थाइ लिरलादों आरो बिथांमोननि खन्थाइजोंथ लिरनाया खोब गोजौ थाखोनि खन्थाइमोन आरो गोजौ थाखोनि खन्थाइनि थाखायनो बिथांमोननि जिथनाखि खन्थाइफ्रा फ्राय ओ जोंनि बर'नि बिजाबफोर खोब सेबखां जायोमोन न हमनानै ला क्लास नाइन टेननिफ्राय लानानै बा ओइटनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम कलेज लेभेलसिम बिथांमोननि खन्थाइफ्रा जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो आरो बिथांमोना सासे सासे गोजौ थाखोनि खन्थाइगिरिमोन आरो आथिखालावबो ओ सासे सानै लाइमोनफ्रा ओ खोब मोजां मोजां खन्थाइगिरि ओंखारसै आरो ओ बेखिनि बेखिनियावनो नोंथाङा खन्थाइफोर लिरनानै मोजां मोनो नामा
औ आं आंबो लिरनानै मोजां मोनो आं खन्थाइ लिरोबो ओ बेबायदिनो ओ जेनेबा आङो जोंनि ओम आनसलिकआव माबाफोर मेगाजिनफोर ओंखारबाथाय बेफोराव हैयो आरो इउनिभारसिटिफोरावबो होदोंमोन बेबायदिनो होयो औ बिदिनो जेरैबायदि ओ बेबायदिनो आरो उम गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ जो ओ जोङो खन्थाइफोरखौ लिर बोदों नङा होनबा आरो दासिमबो लिरबायनो थादों लिरनायखौ दाबो गोदान गोदान गोबां खन्थाइगिरिफोर थुनलाइगिरिफोर ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय रा आायथाइफोरखौबो गोबां लिरनायखौ जों नुनो मोनो
नोंथाङा खन्थाइ बिजाबफोर दिहुनबाय नामा?
खन्थाइ बिजाबफोरखौथ' आं दिहुनाखै होमबाबो माने आङो मेगाजिनफोराव ख खन्थफोरखौ होदों एसेखिनि गैयाबाबो इदिनो दं ओ
नोंथाङा मा खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो
आङो ओरैनोथ' आङो रमान्टिक खन्थाइफोरखौ लिरो ओ औ बेबायदिनो मिथिंगानि सायाव लिरो आरो बिदिनो लिरो आरो माने आंनि आं जिखिनिखौ माने रोङो बेफोरखौ आङो लिरनो नाजायो आरो लिरो औ बेबायदि बिदिनो ओ जोंनि गेजेराव ओदाबो गोबां खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफोर दं नङा होनबा आरो जोंनि ओ गोदोनि थुनलाइगिरिफोरा गोबां रोख रोखोमनि फावथायाइफोरखौबो सोर लिरलांदों नङा होनबा जेरैहाय जों ओ कमल कुमाल कमल कुमार ब्रह्म बिथांमोनाबो गोबां ओ रायथाइ ओ फाव-फावथायाइफोरखौ लिरलांदों जेरै गोदान फैसालि बियो ओंखारदोंमोन जिगुजौ स्निजिनै मायथाइयाव ओंखारदोंमोन नामाथाय? आरो औ औ मिमांनि सिमां बियो जिगुजौ स्निजिस्नि आरो हर बायदि खोमसि राजा इरागदाव बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ बर' फावथाय फोरखौ लिरलांदों बेबायदिनो मनरन्जन लाहारि बिथाङाबो गोबां ओ फावथायाइफोरखौ लिरलांनाय जों नुनो मोन्दों जेरैहाय आनारि हांमा हांसा रांखिनि आरो बिमा ओ
उम
आरो हिनजाव नायनो थांनाय बायदि जेरै आरो मंगलसिं हाज'वारि बिथाङाबो गोबां फावथाइफोरखौ लिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा हबा जेरैहाय ओ बिथाङा दैमालु ओ जोहोलाव दैमालु बियो जिगुजौ गुजिसे मायथ आथि ओंखारदोंमोन बिनिफ्राय सोमदोन सिमान आरो जावलिया देवान बायदि गो गोबां ओ फावथफोरखौ लिरलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथां सुुरत नार्जारि बिथाङाबो ओ थोनफावथाय लिरनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा जेरैहाय
औ
ओम सान्दु बावदिया सान्दु बावदियाखौ बिथाङा लिरदोंमोन औ बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ बेबायदि जोंनि थुनलाइगिरिफोर रा लिरलांनाय थुनफावथाय रायथाइ बा खन्थाइफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ आङो ओ फ्राय ओ बांसिन आङो सुंद' सल'फोरखौ फराय नो मोजां मोनो आरो सल'माफोरखौ बांसिन फरायो आङो आंबो खोब खन्थाइ लिरना लिरनो मोजां मोजां मोनो आरो खन्थाइखौ ओ लिरो सम सम बेबायदिनो आंबो मेगाजिनफ्राव हरनाय जायो आरो सेबखांजानायबो जायो आंबो बेदिनो खन्थाइ लिरनाय हुदाया दङ आरो आरो उनावबो बेदिनो लिरलांबाय थागोन नाथाय बिजाबखौ दिहुनथनो हायाखै उन सम फ्राव नायनोसै माबायदि दिहुननो हायो खिनथु आं लिरनाया गोबां जाबाय लिरनायालाय खोब मोजां मोनबाय जेनाखि जों खन्थाइ आरो रायथाइ बा सुंद' सल'नि बा खन्थाइगिरिफोरनि आयदायाव जों दिनै रायलायनानै ओ खोब मोजां मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दा बेखिनियावनो ओ दोन्थ'लायनोसै उन समाव माखासे आयदाफोरनिलायाव अ सावरायबावनोसै ना?
औ औ नोंथां दे गोजोन्थों